औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ दाहाय नोंथाङा मा खालामबाय दं
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो जिरायनानै रूख'यो
औ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव माने ओ सावरायनो होननानै कल खालाम जादों आरो नोंथां बिदिब्ला जोङो औ औ आयदाखौ माने ओ सावरायनो आवगायलांनोसै नङा होनब्ला नोंथां
जोंना ओ जेरै बर' सुबुंफोरा ओ बिदिनो गोबां आबाद मावो ओ माइनि आबादनि अनगायैबो गोबां बायदिसिना रोखोमनि आ बाद मावनायखौ माने नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि आबाद एबा खेथि खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि आ बाद मावनायखौ नुनो मोनो जों ओ गुबै आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गासैबो मिथिखायो जे माइ आबाद मावनाय माइ आबादखौहाय जोंनि गामि ग'फाफोरावहाय गोबां रोखोमैनो मावनायनि अनगायैबो गोबां गुबुन-गुबुन रायजोफोरावनो जों मावनायखौ नुनो मोनो ओ माइनि अनगायै आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिनानै मोनो जे ओ माइनि अनगायै आबाद मावनाया गुबैयै जोङो मेसें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो जेबादि हाय गोबां रोखोमनि मेगं-थाइगंफोरखौहाय जोङो गायनाय नुनो मोनो बा मैगं-थाइगंनि अनगायैबो जों गो बां रोखोमनि फिथाइ-सामथाइनि बिफांफोरखौहाय गायनानै ओ फिथाइ-सामथायफोरखौ ओ फाननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जों जोंनि ओ मेसें बोथोरावहाय आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ फोनाय जायो जेरैबायदिहाय बेसर ओ सिबिं तेसि सबाय ओ लाइ, लाफा, पालें, सुखा, जोगोनार गाजर बेफोरबायदिनो भिन्दि, कबि, अलकबि, फुलकबि, बान्दा कब बि बेफोरखौहाय गोबां रोखोमनि फोनायखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि गामि गफा ओनसोलफोराव हाय बर' हारि एबा बर' सुबुंफोरा गुबैयै लाइ लाफा बेफोरखौहाय जोङो फोनानै ओ ओंख्रि महरै संनानै जानाय खौ नुनो मोनो बा ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोङो बेफोरखौहाय हाथाय बाजारावहाय फाननानै गोबां रोखोमनि रांफोरखौ खामायनानै न'खरनि जानांगौ जानाय मुवा-बेसादफोर बेफोरखौहाय जोङो बायनानै लाबोनानै ओ न'खरखौहाय सुंथालांनायखौ जों नुनो मोनो ओ सबाय सबायफोर खौबो जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो आथिखालावहाय नुसै ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बेसर आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गासैखौबो जोङो जोंनि गामि ग'फाफोरावहाय नुनो मोनसै बेसर आबादखौहाय जोङो ओ थाव बानायनो थाखाय गुबैयैनो बानायनाय जायो ओ बेसर आबादखौ जोङो फोनो थाखाय गिबियावनो बेसरनि जा बेगर बेनि जोलै खौहाय नांगौ जायो ओ बेखौहाय ओ जोङो फोनो थाखाय गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो बेसर थुलिखौहाय बे उनावहाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय सारस्रि-सारस्रियै फोनाय जायो बेफोरनि उनावहाय जोङो ओ साननै-सानथामफोरनि उनाव एसे गोरलै-गोरलै गाजा बेरबोनायखौ जों नुनो मोनो बे बेफोरबायदियैनो ओ सप्तासे सप्तानैनि गेजेरावनो जों बेसरनि। जा बिफांफोरखौ एसे गिदिर गिदिर महर लानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्रायनो जोङो। ओ गिदिर जायोब्लाथाय एसे गुबुं गुबुं जानाय बेसरफोरखौहाय। नानै ओ मैद्रु बा ओंख्रि महरै संनानै जानायखौ जों। जों बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोङो। जे गोबाव जानायनि उनावहाय बेसरनि बिबारखौहाय ओ बारनाय नुनो मोनो बे। बेफोरबायदियैनो बेसरा बिबार बारनानै। ओ फिथाइ थायनानै बेखौहाय जोङो फुनानै न'आव लानानै। फैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बेसर। जायखौहाय जोङो नानानै बा ओ माबा मोनसे ओ मोस। मोसौ बोरमा मोसौजोंहाय बा मेसिनजोंहाय नानानैहाय। बेखौ थाव गुबै बानायनो थाखाय ओ मिलावहाय लाना थांनायखौ जों नुनो मोनो। नो बेनिफ्रायनो जों मिलनिफ्राय ओ थाव गुबै ओंखारनायखौ। न'आव ला लाबोनानैहाय ओंख्रि महरै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा ओंख्रि। फोरावहाय ओ संनो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेफोर बायदियैनो जोङो बेसखौहाय न'आव जानायनि अनगायैबो। ओ फाननानै गोबां रांखावरिफोरखौ बुथुमनो हायो आथिखालाव जोंनि बर' समाज। फ्रावहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौबो फाननानै। ओ आबाद मावनानै फाननानै जोंनि न'खरफोरखौ सुंथालांनायखौ जों नुनो मोनो। मोनदों ओ न'खर गंसे सुंथानो थाखायथ' गोबां ओ रांखावरिनि गोनांथि जायो बे। बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' समाजफोराव बा जोंनि गामि गफाफोरावहाय। गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला। बेफोर मैगं थाइगं आबाद मावनायनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनाय। फोर दङ जेरैबायदिहाय लाथा फिसिनाय बेफोरबो मोनसे आबाद बा ना ना फिसिनाय। बेफोरबो मोनसे आबाद। बेफोरबायदियैनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो जोंनि गामि गफाफोराव। नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि। ओनसोलाव मा बायदि आबाद।
औ औ हागोन नोंथां नों। थाङा दानि बुंलांनाय बायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो माने एखे रोखोमैनो आबाद मावनाय जायो आरो नों। नोंथां ओ जेरै जोंना दैज्लां बोथोर दाथ जोंना दै। ज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावथ' जोंना ओ सबबो माने गासै। ओनसोलावनो माने माइ आबादखौ थिग बेबायदिनो जों। जोंना ओ माइ आबाद मावनायनि अनगा। गायैबो जोंना ओ गुबुन गुबुन आबाद जेरै उफ्रा खेथि होनना बुंनो हायो जेरै। मैगं थाइगंनि जेरै मैस्थाफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय। फोर जों जानो हायो बिनो जोंना बे। बो खालामनो हायो मैसथाखौबो आथिखालाव गोबां दाम मैस। फिथा फोराब जोंना ओ बिदिनो मुथायावनो थामजि ब्रैजि बाजियाव लासै थांनो नागिरो। यो सम लानानै जोंना दामाहाय ओ बिदिनो जोंना ओ। दैज ओ मेस दैज्लां आरो मेसें ओ दैज्लङावबो माने माइ आबादनि अनगायैबो माने ने गुबुन गुबुन मैगं। नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो जोना। जों जेराव ओ गोबां। बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जों दानि बुंलांनाय बायदि बिदिनो उम ओ जेरै जोंना बेसर बेसरखौबो जोंनि ओनसोलावबो मावनाय जायो। आरो जोंना बिदिनो ओ फाथो ओ जायखौ जायखौ बुङो जोङो नारजि बुंनो हायो जोङो बै फाथोखौबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय मावनायखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोबा जोंना फाथोआबो माने गोबां मानसिजों माने एंगारनो हायै मोनसे ओ सोमोन्दो आरो नोंथां सोमोन्दो जानानै दङ ओ बिदिनो जोंना फाथोआ जानाय लोंनाय एबा रां खामायनायनि अनगायैबो गोबां खामानियाव मानसि सुबुंनो गोबां खामानियावनो मदद होयो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना उम फाथो आबादावबो ओ बिदिनो जोंना फाथो आबादखौ खालामनो एबा नोङो ओ फाथो आबाद बानायनो नागिरदोंब्ला गिबियावनो जों बिदिनो लांदां फोथार नांगोन एबा ओ बारिफोरावबो लांदां गुवार जायगा बारि नांगोन बिदिनो बेफोराव जोंना ओ मोसौ हालिजों नङाबा ट्रेक्टर एवना लाग्र ग्रोन नांगोन गिबिआवनो ओ ला माने थिखानानै दोननाय बिदान जोलै गैयाब्लाबो जोंना नार्सारिफोरनिफ्राय लाना फैनो हायो आथिखालनि मुगायावहाय ओ लानानै फैनायनि उनावहाय बिदिनो बे फिन होफिननानै जोङो सास्रि सास्रि होनाय जायो ओ बिदिनो जोंना ओ नारजिखौ माने ओ बे फाथोनिफ्राय जोंना मेन बुस्थुआनो जाहैबाय जोंना बै बिगुर ओ मैगं जोंना बिलाइफोरखौथ' जोङो ओ ओंख्रि जाखायो नङा होमब्ला नोंथां? बिदिनो ओ ओमफाय ओ औ ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंना बै फाथोनि बिगुर फाथोनि बिगुरा जोंना ओ माने बे फाथोनि मेन गाहाय होननानै बुंुङोबा जों बेखौ बुंनो हायो मानो होनो जोंना बै बिगुर गोबां रोखोमनि बिदिनो जोंना ओ साथ थिअबो माने अर लागायनो हायो आरो जोंना बिदिनो दुरुं बानायनाय जायो आरो जोंना बेखौ ओ माने गुबुन दाबसे जायगायावहाय बिदिनो साप्लाय खालामहरनानै जोंना बिसोरो गोबां रोखोमनि बिदिनो ओ बायदिसिना माने हेबो आरो बिसोरो। हेबनानै बिसोर माने बेखौ औ औ बस्थाबा औ औ। बस्थाबो बानायो नोंथां बिदिनो आरो गोबां फिसा फिसा कार्पेट बिसोरो बानायनानै फानना माने गोबां रां खामैयो आरो नोंथां। बिनिखायनो जोंना बे फाथो आबादखौ माने गोबां सुबनो बर'फोरनि अनगायै गुबुन हारियावसो माने बांसिन मावनाय नुनो मोनबावो आरो नोंथां ओ गुबुन हारिफोरसो मावबा ओनसोलाव गोबां मावो आरो माने बिसोर फाथोनि आबादजोंनो माने जानानै थायो आरो नोंथां । ओ बिदिनो जेरै जोंनाबो। ओ मैगं थाइगं फाननानै जोंनाबो जाना थायो थिग गुबुनफोराबो बिदिनो बै फाथोखौ ओ गोबां सुबनो मावनानै मान थांनानै दङ आरो बिसोरबो बिदिनो जों आ फाथोआथ' ओ बिगुरनिफ्राय बायदिसिना रोखोम जाखायोआनो आरो जोंना बिदिनो बिबा बिदिनो बिलाइफोरावबो जोंना गोबां रोखोमनि खामानि होयो बिलाइफोराबो। बो जों बर' सुबुंनि थाखाय ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ आबाव बा ओ बिदिनो गामिफोराव सोरबा मानसि गोमायोब्ला मानसि थैयोब्ला जोंना बै नारजिखौ अरगारनाय जायो आरो नोंथां ओ नारजि नारजिखौ अरगारोब्ला सोमोनदो माने गारलायनाय जायो होननानै जोंनि बर'फोरा बुङो आरो नोंथां बिदिनो जोंना कासफोरावबो नारजिखौहाय अमाफोरजों माने एवनानै गासै सुबुं फोरनो माने जाहोनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंना बे नारजिखौहाय बिदिनो न'खरनि सोरबा न'खरनि खाथि निजों माने बिदिनो नांलाय खमलाय जानानै मानिबा दायाव माने जोङो सोमोन्दो गारलायनो नागिरोब्ला जोंना बै नारजिखौ माने अरगारोबानो जोंना सोमोन्दो गैला बिदि बि जायो जाबाय होननानै सोमोन्दो गैलिया दिनैनिफ्राय होननानै माने बिसोरो समायखेरा लायो आरो जेरै फाथो अर गारबानो जोंना सोमोन्दोआनो गैला जायो होननानै जोंनि बर'फोरा फोथायनानै लायो आरो नोंथां ओ- बिदिनो जोंना ओ हाथल' नङा गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै आलु खेथिफोरबो मावनाय जायो आरो बिदिनो लेस्रा जोंना बोसोरै म दैज्लांबाबो मसेंबाबो थाखाबाय थ फिथायाइ नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो औ आरो जिंखा फोराबो जोंना ओ- थाखाबायनो थायो जोङो दैज्लांल' नङा जोंना मेसेङावबो मोन बावो आथिखालावाय जों जिंखाफोरखौ माने बिसोरो दैज्लां मेसें नायला आरो जोंना आबादारिफोरा ओ- सब बोसोरावनो गाय जों नुनो मोनो ओ- बिदिब्ला नोंथां जोंना दोननायनि समाबो जाना फैबाय औ बिदिब्ला नोंथां ओ- दोनथ'लायनोसै जोङो नोंथांखौ उनाव लोगो लोगो मोनलाय फिनथिं औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ
औ